हेल'
औ खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ आं दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो
नंगौ नोंथां नोंथां जों दिनै बैसागो फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा सावराय फानो हागोन ना
औ औ हागोन
उम बिदिब्ला नोंथाङा बिदिब्ला नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलनि बैसागो फोरबोनि सायाव एसे बुंफोरनानै होदो?
औ जोङो बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' गाैबो मिथिखायो जे जोंनि बैसागुनि जोंनि बर'फोरनि फोरबो गुबै जेरै जोङो बैसागु फोरबो काति फोरबो आरो मागो दमासि आरो मायनाव फोरबो आमथिसुवा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो फोरबो नुनो मोनो। नाथाय जोङो बैसागु बैसागु फोरबोखौ एसे आलादायै फालिनाय मोनो जे बैसागु फोरबो फालिनो थाखाय जोङो माखासे माखासे जोङो माखासे गाननाय जोमनाय बा दामनाय देनाय बेफोरनि गोनांथि जायो आरो जोङो बैसागुखौ रंजानो थाखाय जोङो बैसागु फैनाय लोगो लोगोजा सैथो मासनि जोबथा सान बेवहाय जोङो मोसौ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो जे जोङो बै दिनखालि जोङो मोसौखौ मोसौखौ जोबोोर खुसियै बे जोङो फुङावनो उथिनानै मोसौखौ जोङो बेवहाय जोङो मोसौखौ फोथा फोनो जा जोङो साराय आरो खान्थानि हांगारनि खिथुखौ थावजों लगायनानै बेवहाय जोङो मोनथाम ओ मोनथाम थखन दाननानै बेजों जोङो मोनथाम मोनथाम फोथा फोनना होननाय जायो आरो जोङो हांगार गोसोमखौ बेनि उनाव जोङो मोसौखौ लाव फान्थाव, बेबायदिनो दिग्लि लथि थाराय बायदिसिना बिलाइ जेरै मोखोन बिलाइ बेफोरखौ होनानै मोसौखौ जोङो दैमा एबा फुख्रियाव थुखैहैनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो बैदिनखालि मोसौखौ उदाङै हेंगारना होयो आरो मोनायाव जेब्ला जोङो मोसौखौ खायो अब्ला जोङो बेखौ मोसौ गोदान फागाजों खायो आरो आरो मोसौनो जोङो थङा होनानै बेखौ गोजोन लाखियो आरो बेनि हा नाङै जोङो बुंनो थाङोब्ला से थारिखआव जोङो मानसिनि बैसागु होननानै मिथिनाय जायो बेदिनखालि जोङो माखासे बर' हारिनि जेरै धोरोम जेरै बाथौ बेखौ जोङो फुजा होनायखौ नुनो मोनो आरो न'खर न'खर बेदिनखालि जोङो गासिबो सुबुंफोरानो जे बोर ला लायो जे गेदेरखौ मान होनोनाय उन्दैखौ अननाय बेबायदिनो न'खर न'खर थांनानै खुलुमहैनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि माखासे जोङो थैनानै थांनाय जा जोंनि गोथै सह' बेफोर बिसोरखौबो गोसोखांथि महरै जोङो बिसोरनो माखासे जौ सेरेब फिथाइ सामथाइ गाननाय जोमनायफोर बावनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोङो नै साननिफ्राय मोसानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै गासिबो बैसागु होनोब्ला गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला सिख्ला गासैनिबो गोसोआ एसे रंजाखांनाय मोनो आरो जे जोंनि बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो मिथिंगानि बायदिसिना बिबार बिलाइ गासिबो सोलायो जे दाउखौनि गाबनाय बिबारनि बारग्लांनाय बेफोरजों जोङो बैसागु समायनासिन नुयो आरो आरो बेनि उनाव जोंनि बैसागुखौ जा फालिनो गोनां जोङो गाननाय जोमनाय जों लानानै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना बेफोरबायदि दामनानै जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै जोंनि खुगा मेथाइ मेथायखौ खननानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदियै बैसागु बोथोरखौ फालियो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। उम जोंनि ओनसो सोलावबो नोंथां नोंथां बुंलांनाय बादिनो बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो। नोंथां।
औ औ नंगौ।
सैत्र दाननि जोबथा खालार खालि जों मोसौखौ थुखैनाय जायो। ओ जेखौ जो सेथि बैसा गो होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो मानसि बैसागो खालि उन्दैया गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो आबै आबौ गोमालां नाय फोरनि मुङाव ओ बावथाय बावनाय बिदिनो फालिनाय जायो नोंथां। आरो नै आरो बिनि उननिफ्राय जोङो गामिनि गासैबो ज' ज' न'खर न'खर थांनानै बैसागो मागिहैनाय जायो नोंथां। बेयाव जोङो बैसागो मो सानायाव जोङो ओ जेरै बर' हारिमुनि दामग्रा दामजु जेरै खाम, सिफुं, जथा बायदिसिना थरखा बायदिखौ लानानै जोङो रंजानाय जायो नोंथां। उम आरोबाव जोङो बै ओ मोसौ थुखै खालि मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो हाग्रानि बायदिसिना मैगं फोर बुथुमनानै जेरै दिंखिया फुंखा खान्थाल, थाइजौ गो खा गोखै बायदि होनानै जोङो जानाय जायो नों थां ओ नोंसोरनि ओनसोलावबो बेफोरबायदियैनो जानायनि जायो नामा नोंथां?
औ औ जायो जोंनि ओनसोलावबो जा जायो दासिमहालागै जाबो जायो आरो ओं गोदोनि बायदिनो जोंनि ओन सोलावबो दासिमहालागै जेरै जोङो ओ खुंखा बिलाइ सिब्रु बेबायदिनो ओ खिफि बेन्दों, थास' बिथराइ माना मुनि नेर सोन बेबायदिनो गोबां निम बिलाइ, खार' खान्दा बेफोरबायदि गोबां सेजौसे बिदनि मैगंफोरखौ खाबथिंनानै बिदिनखालि जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेवहाय जोङो थालिर फस्लाखौबो होनाय जायो आरो खोनादों ना नोंथाङा? औ-औ-ओ बेबादि औ। बे बेबायदिनो जोंनि बैसागुखौ जोङो स्नि खालारसिमहालागै ओ फालिनाय जायो नङा होनब्ला ओ? बेवहाय जोङो ओ गामिनि न'खर ओं। गामिनि न' न' जेरै जोंनि बर' गामिनि न' न'आव थांनानै जोङो मेथाइ खननानै ग्रोम ग्रोम मोसाहैनायखौ दासिमबो नुनो मोनोआरो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गोदोनि समाव जोङो बेबायदि ओ खाम सिफुं जथा सेर जा लानानै मोसानायखौ गोबां नुनो मोनदोंमोन आरो नाथाय बेयो दानि समाव एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदोंआरो एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों जे जोङो दा दानि समाव जोङो खाम सिफुं बाहायालाबासिनो जेरै जोङो अडिअ' रेकर्ड खालामनानै ओ जायखौ दामजु दामो जोङो रेडिअ' बा बक्स बेफोरबाव ओ दामनानै मोसानायखौसो नुनो मोनदोंआरो। ओ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
ओ नंगौ नोंथां। नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो उम गोदो आबै आबौमोनखौ खाम सिफुं लानानै रंजानायखौ नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव जों बक्स दामनानै बा देग दामनानै मोसाथिंनाय जों नुनो मोननाय जायो। औ आरोबाव नोंथां उम नोंसोरनि हे लाउ। ओ स्नि बि स्निथि सानसिम बैसागुखौ खुंनाय जायो नामा नोंथां?
औ औ नंगौ ओ जोंनि ओनसोलाव ओ गोदोनि बायसिनो दाबो ओ बैसागु जा दमांसि जोङो मोसौ थुखैनायनिफ्राय लानानै। गासै स्नि सानथि उनहालागै जोङो बैसागुखौ गुबुननि न'खर न'खर थांनानै। जोङो बर' गामि गामि थांनानै मोसानायखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो मोसाखांनायनि उनाव जोंनो जा अन्नानै जा अनथुम हरो माइरं फैसा माखासे बेसादफोर हरनायखौ जोङो ओ लाना फैनानै बेवहाय जोङोओ। जोबथा सानबा बेनि उनावहा उनावसिमहालागै गाससिबो खनसे लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
मिथिनो मोनो आरो आरो बैसागु। बोथोर साफैब्ला जोंनिया बारदै सिख्लाफोरा जेरै सिमब्रे सिमब्रा फैयो बेबायदिनो जोंनि गासैनिबो जे आबादखौ मोजै मोजाङै मावनो हाथों बेबायदि गोसो। खुसिजों बैसागु बोथोरखौ ओ बर' गामियाव फालिनाय नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोंनि ओ बर' हारिया जे बेबायदि बैसागु मोसानायनि गेजेरजों गोदोनि जा जोङो दामजु आरो गान्नाय जोमनाय बेफोरखौ फो फोथांनानै लाखिनो हागोन होननानै आसा खालामो जे गुबुन हारिफोरनि बायदिनो जोंनि बर' हारियाबो गोजौ फारसे दावगानो हाथों बयजोंबो सिनायजानो हाथों बेबायदिखौ आसा खालामो आरो नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
नंगौ नोंथां नोंथाङा दा। औ जा बुंलांबाय आंबो बेखौ बेदि खोनादों नोंथां? नोंथाङा जा बुंलांबाय आंबो बिदिनो सानो। ओ जेन जोंनि गोदोनि बादिनो थादोंमोन इयुनावबो बैसागोआ बेफोरबाददिनो फालिलांजाबाय थाथों होननानै आंबो आसा खालामो नोंथां
औ औ अब्लासो जोंनि औ खोनादों अब्लासो जोंनि बर' हारियाबो गुबुन गुबुन औ औ खोनादों अब्लासो बैसागु बोथोर फालिनायजों लोगोसे जोंनि जा दामजु गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जौगानायखौ जोङो ओ जा गुबुन जायगानि जा मानसि बा सुबुंफोर बेसोरखौबो जे सिनाय हागोन अब्लासो जेबबो बर'फोरा मोनसे फोरबो दोङो जायखौ रंजा गोजोनै फालियो जे जोङो दामजु माखासे दामजु लानानै फालियो बेखौ मिथिगोन होननानै मिजिं थियो आरो औ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि जा बैसागु फोरबो ओ बेखौ गासिबो रंजा खुसियैओ फालिनायखौ गुबुन गुबुन गामि बा ओ गुबुन गुबुन जायगा बेफोराव फालिनायखौबो ओ माखासे जोंनि ओ जामबुंफोराव ओ नुनो मोननायखौ नुनो मोनो आरो अ खोनादोंना? नोंथाङा औ औ
खोनादों नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां। ओ नों थांजों सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन मोनबाय। जोंनि सावरायनाय आय बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा नोंथां
औ औ फोजोबजागोन औ खोनादों खोनादों
दे बिदिब्ला नोंथां
औ औ दे